हेलौ
खोनादोना नोंथां?
खोनादों नोंथां।
अ मोनाबिलि समनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासि हरबाय। थां।
औ औ औ औ नोंथांनिसिमबो मोनाबिलि समनि गोजोन हामलायनायखौ जासिबाय हा
थांदो
औ मोनाबाय
जाखांबाय नामा? हा
ओ जाखांथवाखै ओ ओरै माबायावसो दङ गामिनि सेन्टारावसो दङ ओरैनो बार जाफैलाबायदों बेलासिनि मोजां मोनो बिदि फैनानै औ
अ मोजां ना खबर सबर
खबरा दायो मोजांखौनो बुंनांगोन नोंथां
औ दे जोङा नै जोङा दिनैयो मोनसे जेबो सावरायनो थाखाय आं नोंनाव हरनाय जादों बा नोंजों आङो सावरायगोन दिनैयो जोंहा गोबाङैनो मानसि सुबुंफोर बा जोंबो दा बिदि साख्रिनि नागिरगासिनो दं आरो माबायदि साख खौ जोङो बांसिनै सुबुंफोरा मोनगासिनो दङ आथिखालाव नोंथां
ओं ओं औ औ दाख दास
जोंना नै आं बुंनो नोंथांनि सिगाङाव मा होनो जोंना बांसिनै आथिखालाव पुलिस साख्रि मास्टार साख्रि बिनिफ्राय जोंना मा होनो फरेस साख्रि बिदिनो गोबां आथिखालाव बांसिन बेफोरखौ जों मोननाय नुदों लोगोसे जोङो मा होनो आर्मि अग्निभिर ना मा होनो बेखौबो जोङो बांसिनै जोङो नुनो मोनगासिनो दं मोननाय दा बिनिफाय आंबो दा बिदिनो सानफ्रामबो नाजागासिनो दं आरो मोनफुंनो थाखाय बा जिउआव मोनसे माबा मोनसे जानो थाखाय जोङो नाजाखानांगोन ना सा पुलिस बा मास्टार साख्रि बा जायखिजाया जिउआव मोनसे जोङो माबा मोनसे मोनफुंनो थाखाय जों थ जों गाबा गावनि थाखाय मोनसे नाजानाया जोंनि थाखाय आरो बेनिखायनो आंबो बिदिनो माखासे समाव बिदिनो गोबाव समाव नाजाबोगासिनो दं। लिरगासिनो दं फरायगासि नो दं बिनिफाय नोंथाङा मा मा खालामगासिनो दं आथिखालाव नआव?
ओ ओ आंनियाबो बिदिनो ग्रेजुयेट खालामनानै दङ ओ साख्रि बाख्रिखौथ एप्लाइ खालामदों आंबो सिगांबो ओ इदिनो खारनाय जादोंमोन एगजामफोर होनाय जादोंमोन खिन्थु जास्लाबासै आरो एसे एनैयावनो थालांबाय। खोनादों दा नोंथां उम
औ आं उम नोंथां माने आं नोंथांजों सावरायबावगोन नै नोंथां जोंना माने गोबां उन्दै उन्दै फंबायमोनाबो दा आथिखालाव माने पुलिस साख्रि बा आर्मि नि माखासे गोबां सोरखारनिफ्राय फैनायफोरखौ मोननो थाखाय गोबां खस्थ खालामगासिनो दं। सोलोंगासिनो दं बा फरायसाफोरबा उन्दै उन्दै फंबाय मोना माने गावसोरनि बिमा बिफाफोरनि खस्थनि खामानि मावनाय फोरोंनाय खौ मोनसे मोजां ङै जाहोलांनो थाखाय बेफोरबायदि बा खस्थ खालामगासिनो दं खोमा आरो आंनि साननायाव माने गाव माम मोनसे जिउआव मोनसे नङाथ मोनसे जानांगोन नालाय बेनि खायनो गोबां गथ बा गोबां उन्दै उन्दै ओमफो गथस लाइमोनफोर खो जों नुनो मोनो दा आथिखालाव जों बांसिनै मा होनो उन्दै उन्दै लाइमोन सेंग्रा सिखो माने हिनजावसाफोरखौबो जोङो बांसिनै जों पुलिस साख्रि बा माखासे साख्रिनि बिथिङाव बांसिनै जों गोसो होनायखौ नुबोगासिनो बा जों नुदों। जों बांसिनै बुंनो थाङोब्ला आ थिखालाव जोङो हिनजावसाफोराबो बांसिनै पुलिसनि साख्रियाव गोसो होबाय बा माखासे सोरखारनि माखासे आसाम सोरखारनि मामसे फैनायफोराव बांसिनै माने गोसो होनानै फरायनायखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो माखासे पुलिस साख्रि बिदिनो पुलिस साख्रिनि अनगायैबो गोबां बिथिंनि साख्रि फैबाय जोंनि आथिखालनि मुगायावबो गोदोनि समाव एसेबां बिदि नङाब्लाबो दिनैनि समाव माखासे जाय फरायसाया मोजाङै फरायगोन, जाय गथ'आ बा जाय फंबाया मोजाङै गुन गोनां लागोन फरायनानै मोजां साक्सेस जागोन बे फंबायमोना साख्रिनि बेलायाव गिनांगौ गैया आरो आरो आंनि बेलायाव आं बेखौनो बुंअरोन आ सोरबा सासे बा फंबाय बा फरायसाया मेटसखौ साखा फारा बा मेटसनि सायाव बांसिनै गियान थायोब्ला ओमफाय जेनेरेल नलेज बा जि केे आरो बिदिनो इंलिसनि सायाव माखासे रोंगौथि थायोबा बांसिन गथ' फरायसा फ्रा बेखौ रोंजोबोब्ला साख्रिनि बेलायाव गोबाङै थाबनो मोनो आरो बे नों थां माने। जों नुबोगासिनो दं जोंनि बेलायावबो बिदिनो माखासे फंबायबा बिदामोना बिदिनो मोनलांगासिनो दं बा बिदिनो फरायनायनि गेजेरजों सोरबा नङा सोरब सोरबा माबा मोनसे जाबाय-जाबोगासिनो दं जोङो आथिखालाव बुंनो थाङोबा बांसिनै जाय फरायसाया मा होनो गोबाङै सान हर फरायगोन बा मेंनाय गैयाजासे माखासे फरायनायनि गेजेरजों गियान बुथुमनो हायोब्ला माखासे अबे जायगायाव। मा जादों मा खालामदों बा आथिखालाव माबायदि थासारि सोलिदों बैखौ जोङो फरायबाय थायोब्ला एगजामनि बेलायाव बा साख्रि नि बेलायाव जों आरामसे जोङो लिरनो हागोन बा बुजिनो मोनगोन नङा होमबा नोंथां। हेलौ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां हेलौ
जोबाखै आङो खोनादों।
दे नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा नोंथां।
बुंगोन बुंगोन माने नोंथांनिखौ माखौबा माखौबा खोनाजोबासै नालाय नांथा नांथा खोनादों ओ दायो अब्लाबो बुंनोसै आङो।
औ दे बुंलाय नोंथां।
आंनि राय
नोंथां दे बुंलाय
आरो जिउखौ औ खोनादों दा?
औ खोनादो।
खोनायाखै नामा?
खोनादो दे नोंथां खोनादो।
आथिखालाव मानसिनो जिउ खुंनायावहाय रां रुफानि गोबां नांगौ जायो नालाय दा बैफोरखौ। सुफुंजोबनो बा मोनसे मोजाङै जिउ खुंलांनो थाखाय मानसिनो साख्रि बाख्रिनि गोनांथि जायो दा बे बेलायाव गोदोनि समाव जोंनि मानसिफ्रा साख्रि बाख्रिफोरखौ बारा मावनाय गैबाङामोन आरो साख्रि बाख्रि साख्रि बाख्रिनि बिथिङाव बारा गोसो होबाङामोन गोदोनि मानसिफोरा आरो साख्रि बाख्रि मोननो थाखाय एसेबां हाइ लेबेलनि एबा बांद्राय इदि फरायनाय बारा मानसिबो गैबाङामोन जोंनि गोदोनि मानसिफ्रा बेफोरनि बागै नलेज गैबाङामोन आरो, आंनि बुंनायखौ खोनाबाय थादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथांनि बुंनायखौ आङो खोनागासिनो नोंथां नोंथाङा बुंबाय थानो हागोन।
दा आथिखालाव माने जिउ खुंनायाव बे साख्रि बाख्रि साख्रि होननाया मोनसेल ओम मानसिफोरनि माने सिमां बायदि जानानै फैबाय आरो दा साख्रि मोनोब्लानो माने जों जिउखौ आरामै दालांनो हायो बा दैदेनलांनो हायो आरो जेबो एसेबां आंखालफोर गैयाजासे गावनि नखराव नांगौ जानाय रां रुफा रां रुफाफोरखौ नखराव गोनांथि जानाय जानाय लोंनायफोरनि बेबस था फोरखौ जोङो साख्रि मावनानै सुफुंनो हायो गोरलैयैनो दा बेनि थाखाय जोंनो माने साख्रिनि गोनांथि जायो, दा साख्रिखौ मोननो थाखायनो आथिखालाव गोबां लाइमोन खस्थ खालामनानै फरायनानै गावसोरनि टेलेन्टजों गावसोरनि रोंगौथिजों गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टाव साख्रि मावहैयो दा बे साख्रिखौ मोननो थाखाय जोंनि आथिखालाव गोबां माने जुजिलायनायबो फैसैय आरो माने मोनसे अबावबा माने मोनसे साख्रि ओंखारोब्ला बे साख्रिखौ लाग्रा गोबां मानसिफोरा आथिखालाव जाबाय गोदोनि समाव एसेबां बेबायदि गो गैद्रायाब्लाबो आथिखालाव गोबां माने चेलेन्जेस जानानै फैदों आरो दा ओ दा बेनि थाखाय माने मानसिफ्रा आथिखालाव गोबां खस्थ खालामनो गोनां जाबाय साख्रिनि थाखायबो मोनसे गभारनमेन्ट साख्रि थायोब्ला सासे मानसिया गावनि नांगौ जानाय आंखालफोरखौ सुफुंना लानो हायो नालाय माने बयबो गावबा गाव जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय साख्रिखौ सायखनो मोजां मोनो आरो आथिखालनि मानसिफोरा दा मोनसे साख्रिखौ मोननो थ जों गोरलैयै माने मोननो थाङा एसे मोजां साख्रिफोरखौथ जों गोरलैयै मोननो थाङा दा बेखौ लाग्रा गोबां मानसिफोर थायो नालाय दा बेयाव माने गोबां चेलेन्जेसफोरजों जुजिनो गोनां जायो आरो स्टुडेन्टफोरा। दा ओरैनोथ जोङो आर्मि पुलिस बा एस आइ जिखुनु जाया दिफेन्स लाइननि डिफेन्स लाइननि साख्रिफोराव जोंहा मा जायो स्कुल कलेजफ्राव मोननाय जाखिनि सेपटार फरायबोनाय जाखिनि खन्थाइ रायथाइ लिरबोदों मोनबोदों फरायबोदों बेफोर माने साख्रिफोराव बेफोर फैजोबा साख्रिफोर साख्रिनि आन्जादफोराव बेफोर माने माखासे बुस थुआ कमन जाया बेनिखायनो मा जायो जोंनि मानसिफोरा साख्रिनि एगजाम होनो थाखाय
औ नोंथां बुंलाय बुंबाय थालाय खोनादों नोंथां खोनादों हेलौ औ नोंथां बुंलाय हेलौ खोनादों दे नोंथां। नोंथाङा बुंबाय थानो हागोन। औ नों थां जोंना समावबो जाबाय बाय दोन्थनसै खोमा ना होमबा नोंथां? दे दे जागोन दे।
खोनाजोब उम।